हेलौ।
हेलौ औ नोंथां खोनादों ना? अ नोंथाङा फ्रिमोन नामा दायो एसे
औ दसे समनि थाखाय आं फ्रियानो।
अ नोंथां नोंथाङा फ्रिबा माने आं दायो मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन आरो बेनि सायाव। सावरायलायनो होननानै
औ हागोन सावरायनोलाय बिथाङाबा मानि थटपि लानानै फैदों।
अ दा माने थपिकआनो जाहैबाय खेला धुला आरोना नोंथां। स्पर्टस होननानै बुङो जों जायखौहाय बेनि सायाव सावरायलायनो होननानै दा नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमाय हरग्रसिनो सानबाय नामानि सिगांवहाय
ब आंथ' आं बिथाङा जे बुंबाय आं माने बे टपिकनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों। दाथ' जोंना खेला दुला होनोबाथ' जोङो बिराद माने इन्ट्रेस्ट गेलेनो थाखाय बा जोङो गेलेनो फोर जमा जमा गेलेयो होमा जोङो जोंनि माइन्दखौ फ्रेस बा जोंनि देहाखौ मोजां लाख लाखिनो थाखाय गेलेयोना। बिनि थाखायनो माने जोंनि खेला दुलाखौ नांथारगौ। आरो जों खेला दुला गेलेबासो जोंनि बडि फोरा जोंनि मोदोमफोरा। आरो देहाफोरा साफा थागोन बा जोङो फिट थाबाय थागोन ना जोङो खेला दुला गेलेयाबा जोङो। माने जेखौबो मावनो गोसो जाया जायो बा जोङो दसेनो मेंनाय फैयो। बिदिनि थाखाय जों खेला-दुलाखौ गेलेनांगौ। आरो जोंनाथ' गोबां खेला-दुला दङ' जोङो। फिल्डआव गेलेयोबा जोङो भलिबल दं, फुटबल दं, क्रिकेट दं बिदिनो गोबां जों जेरै खारनाय बादिनाय बा जोङो साइकेल सलायलायनाय बादिनाय बिदिनो गोबां खेल दंना बेफोर माने। बेफोरखौ जोङो मायाव गेलेयो फिल्डाव आरो ओमफाय जोंना खेला दुलायामोन मोननै टाइपनि दं जेरै ओ न'आव गेलेग्रा बा न' सिङाव थानानै जों गेलेनो हायो बेबायदि मोनसे आरो। जोङो फिल्डआव गेलेग्रा जेरै आं दानि बावैसो एसे बुंलांखाबाय। जेरै जोंना बाहेरायाव गेलेयो होमबा जों फिल्डफोराव गेलेयो होमबा। क्रिकेट बा फुटबल बायदि बायदि बायदि दङ। गोबां दं जोंना खेला मोनसेल' नङा मोननैल' नङा बिदिनो गोबां दं। जोंनि खेला दुलानि सायाव जोङो जोबोद माने इन्ट्रेस्ट लानांगौ बा जोंङो खेला-दुलाखौ गेलेनांगौ जेरै- न' सिङाव थायो थानाय खेल होनोबा जोङो। लुदु होन, केरेम होन ओरैनो चेसबर्ड होन बिदिनो जोङो बेडमिन्टन बा जोङो इदिनो टेबोल टेनिस बायदि बायदि दंबावो गोबां दङ। इफोरावबो जोङो इफोरखौबो जों गेलेनो हायो जेरै न' सिं बा न' मोन खाथियावनो जों थानानै गेलेनो हाबाय इदिखौ जोङो। जेरै अडिट'रियाम ना होनोना इदियाव जों गेलेयो आरो। आरो जोंना मा जों फिल्डआव गेलेयो होमबा जोंना माने फिल्डआव जायो। खेलखौ जों फिल्डआव गेलेयो बियो माने एसे खस्थ' नांगौ खारनो खारनाया खारनाय बारनाय जायो। आरो देहानि मेंनाय जायो बेफोरजों जोङो इन्ट्रेस्ट मोनो आरो। जेरै फुटबलावथ' जों खारदों खारदों जोङो। गल सोनो नाजायो बेयावबो जोंना टिम थायो। आं माने फुटबलनि गेलेनायखौ खोन्थानो जानो फुटबलाव माने ओ मोननै टिम थायो जेरै मोनसेया अप'नेन्ट मोनसेया माने बेलेग टिम जागोन मोनसेया जोंनि टिम जागोन जेरावनोखि एगार' जन प्लेयार थायो। गेलेग्राफोर मान बल मोनसे होसोलायबाय थागोन होसोलायनानै जायनि साइदनो जों गल सोनो हायो। जायनि साइदाव जोङो गल' खुन्थानो बेयावहाय जों गल सोनो हायो बा गलखौ जों जोसननो हायो बेयो। बे बेखौ जोङो गल मोनसे हमना आरो जाय जाय मानसिया जोंनि साइद जों गल सफैयो बेखौ जोङो मा जोंनिफ्राय गल जाजानाय होनो। बिदिनो माने जोंनाबो गोबां रोखोमनि दङ आरो क्रिकेट आबबो जोङो दङ। क्रिकेटआव एगार' जन प्लेयार थायो जायनि जाहोनाव। आं बिलिं थायो बेटिं थायो बेटसमेन थायो फिल्डिं थायो किपार थायो रन्देब बेफोरबायदि गोबां मानसि थायो बेयावबो माने टिम वार्क जायजों जों ज'मा लोगो नांनानै गेलेयो।
औ
आरो जों जमा लोंना लोगो नांनानै गेलेबासो जों बेफोरखौ गेलेनो हायो बेफोरबायदि हारसिं हारसिं गेलेनायबो खेल दं जेरै जेरै हमनो थांबा नों खारनाय बादिनायखौ नों हारसिं गेलेेनांगोन जायो आरो जोङो साइकेल बादि लायनायखौ जों हारसिं गेलेनांगौ जायो बिदिनो गोबां खेल दङ हारसिं गेलेग्राबो जों टिमबो गेलेग्रा दङ आरो जोंनाबो न' न' सिङाव गेलेग्रा जेरै जोङो इंलिस इनन्दर गेम दा बेफोरखौ माने जोङो नसिंङाव गेलेग्राबो टिमनि दङ आरो जोङो टेबोल पेनिस बेफोरखौ जोङो हारसिं गेलेयो जेरै आरो जों बेटमिन्टनफ्राव हारसिं गेलेयो लोगो नांनानै सासे टिमा बेलेग जागोन सासे टिमा बेलेक जागोन बिदिनो सानैजों गेलेलायनो हागोन आरो बेखौ आरो जोङो माने इनन्दर गेमाव गेलेयो होमबा जों माने माइन्दफोरा जोंना साफा जायो जोंनि मेलेमफोरा
गोनां साननो हानांगौनि गोनांथि जायो आरो साननायनि खेलसो बे आरो जों बायहेरायाव गेलेयो होनबा जोङो मोदोमनि मोदोमनि खेल माने मोदोमनि मोननाय खेल आरो इयाव फिटनेसा बांसिन जायो मानो होनबा जोङो खारनाय बारनाय होमबा जों जोंनि देहाफोराबो फिद थायो बाखि खामानिफोरखौ मावनायनि गोहो फैनानै बेफोरखौ गेलेयोबा आरो जों थानानै जों खेलफोरखौ जोङो दिडमागा माने गावनि गोसोनि साननाय फोरोंजों गेलेयो बा बिदि बिदि गेलेबा जों माबोरै देरहानो हायो बेफोरखौ जोङो मेलेमाव बुददि बाहायना जों गेलेनाय जायो आरो
औ
गोबां माने साबसिन जानानै जों आवगाय जों जे गावनि जिउ दानो हानाय जायो रां खामायनो हायो बेफोरजोंबो खेला दुलाजोंबो आरो बेफोर नि सायाव जों गोबां खेला खेल गेलेनानै जोङो मानसिफोरखौ साक्सेस जानाय बा रां खामायनो हानायखौ जों नुनो हायो बा जों जों नेसनेल बा इन्टारनेसनेलफोराव जों गेलेनो हानाय मानसिखौ जों नुनो हायो बेफोरजोंनो जों आरो इन्टारनेसनेल होनबा जों प्रिटिबियावनो जों मोनसे टिम लानानै गेलेगोन बेयाव नोङो नों सिनाय सिनायजानाय जायो नों माने मान मोनो बा सनमान मोनो आरो जोङो बान्थाफोर मोनो बिदिनो जों खेला दुला जों जों बिदि मोननो हायो आरो दाथ' आं माने आं बुंनांगौवा एसेनो दा बिथाङा नोङो माने मा खेलाधुलाखौ बा माखौ गेलेनो बा इन्ट्रेस्ट दङ बेखौबो एसे फोरमायजागोन दे
औ दा नोंथांङा आंनिसिगांङावहाय जोबोद मोजाङैनो फोरमायहरनानै होबाय खेला दुलानि सायावहाय जोंहा मा रोखोमै गेलेयो खेला दुलाया मारै थायो होननानै ना जेनेबा नोंथांनि सिगाव फोरमाय खेला दुलाहाय जोंहा मोननै रोखोमाव दं होनना बुंदों नोंथांङा जों बिदिनो बाहेराफ्राव जेनेबा दुब्लि फोथारफ्राव फिल्डफोराव गेलेग्रा बा हमनानै ला जों न' सिंफ्राव गेलेजाथाव होननानै ओ आं सानो जों खेला दुलाया खेला दुला मा होननाय लोगो लोगो बे जोंनि मोनसे फिटनेसो नङा होमबा नोंथां? होमबा जोङो मोननैयावबो फकास खालामजायो जोङो बाहेरायाव गेलेनायावबो सिङाव गेलेनायावबो जों मोननैयाव फकास खालेम फकास खालामनो हायो। जेरै नोंथाङा बुंबाय बाय हेरायाव गेलेग्रा जोंहा थायो फुटबल थायो क्रिकेट थायो बायदि बायदि भलिबल बिदिनो बेडमिन्टन होनना बुंबाय होमबा बेफोराव जोंहा मोद दोमनि फिटनेसनि नालाय होमबा बियो जों साननान लासै जों बांद्राय देहाफ्रा लोरबां जायोबा जोंहा मोदोमफ्रा बांद्राय इदिनो मोदोमफ्रा बिदिनो मोदोम खाजोबनान थाबाय जों जेबो मावा दाङा थायो होमबा जों बेफोराव मा खालामनांगौ जोङो बे बाहेरानि खेल आउट दर गेम्सफोरावहाय बांसिन ध्यान होनांगौ नोंथां आं सानो आरो नोंथां। ओमफ्राय बिजिनो बे जोहा मोनसेखौनो नोंथाङा फोरमायना होखाबाय इनन्दर गेम्सखौ जायखौ जों न' सिङाव गेलेग्रा होनदों। बेथ' जों बेबो मोनसे फिटनेसनो गेमा बे जाहैबाय जोंनि मेलेमनि फिट नेस होननानैबो जों बुंसै इखौहाय जों मेलेमनि मोनसे थाग्रा थानायनि थाखाय थाजिम थानायनि थाखाय होननानै होमबा जोंहा बियावहाय बुं मा मा थागोन? जोंहा थागोन लुदु थागोन चेस थागोन केरेम थागोन जों बेवहाय मा खालामनांगौ दिमागखौ बाहायनांगौ जायो। होमबा जोंनि मेलेमा माने गोख्रों जायो आरो सार्फ जायो आं सानो आरो। होमबा जों माने बिबदि खौहाय जों बिदि सिस्टेमावबो लांनो हायो आरोना नोंथां जेनेबा हमनानै ला जों गोलोम बोथोरावनो दङ न' गामियारिफ्रावनो दंलाबायो दा जोङो बथो बोथोरफ्रा बांद्राय गरम सान फोराव जोङो बाहेराव इदिनो फिटनेसनि गेमखौथ' गेलनो हाला मोदोमनि फिटनेस जेरै फुटबल क्रिकेट नोंथाङा फोरमायखाबाय जोंहा बेयाव गोबां मेंनाय जायो खारनाय लायो। मा आखाइनि मेंनाय आथिंनि मेंनाय गुथै मोदोमनि मेंनाय जायो होननाय जादों। होमबा जों बेयाव गरमाव बारा गेलेसेनोबो हाया जायो गरमफोरावहाय। होमबा जों बेफोराव मा खालामनो हायो इदिनो न' सिङाव गेलेग्रा नालाय जों इफोरखौनो दंफां सायाफ्रावबो गेलेनो हागोन। बिदिनो गामियारिफ्राव बा दखानफोराव थानानै थिनालिफोरावहाय सोरनिबा न'नि लांगोनायाव थानानै जों गेलेनो हागोन। जोङो बांद्राय गरम जाबाथाय इदिनो एफोरखौ जेरै चेसखौ हमनानै लानसै जोङो लुदुखौनो बुंनोसै। खेरेमखौनो बुंनोसै लोगोफोरजों आराम माने थानानै जों मोदोमनि फिटनेसखौ जों लानो हायाबाबो गरमावहाय जोङो मेलेमनि जों फिटनेसखौ लानो हागोन। जायखिजोंहाय जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों माने दिमाग बाहायनानै जोङो माने एसे इन्जयबो लानो हागोन। आरो मोनसे टाइमबो बारहोनो हायो जोङो जायहा जोंनि थाखाय आरो हेल्पफुलबो जागोन मानो होनबा जोङो बे जोंना मेलेमाबो मोनसे थाजिम जागोन ना थाग्रा जागोन जों बे खौ गेलेयोबा ओरैनो सास्लाय स्लाय जोङो ओन्दुनानै थास्लायस्लाय जों ओन्दुनानै थाबाय थायोब्लाथ' जोंना मोदोमफ्रा बोख्रबजोबो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो आर दाथ' जोंना जानाय लोंनायाबो गोबां खहा जानो हमनोसै मैगं थाइगङा जोंहा माने एसे मुलि सुलि होनायजों माने ओ बेमार आजार जानाया बारायनाय नु सै जोङो होमबा जों माने मा खालामनांगौ बे गेलेनायफोराव जों दियान होनांगौ फिटनेसफोरावहाय। मेलेमनि फिटनेस मोदोमनि फिटनेस जों गासैयावबो समान समान ध्यान होनांगोन। जों इदिनो बोथोरखौ लानानै गेलेनांगोन जोङो समखौ लानानै मानसिखौ लानानै संखियाखौ लानानै जों गेलेनो नांगोन। जेरावहाय जोङो बांसिन आं सानो आरो नोंथाङाथ' जेनेबा बांसिन जोङो गेलेयोब्ला बे फुटबल क्रिकेटआवनो जों बांसिन गेलेनांगौ मानो होनबा जों बेफोराव जोंहा मोदोमाबो फिट जायो आरो बेल' नङा दा जों बुंनो थाङोबा जों बेफोरबायदि खेलायावहाय जों मोनसे गावनिनो टेलेन्टखौ देखायनो हायोब्ला जों गावनि जिउखौबो खुंनो हायो जों गावखौहाय नामजादा बानायनानै गावनि मोनसे सिनायथि लाखि होनो हायो बेफोरजोंहाय मानो होनबा जोंहा खेला दुलाया गुथै बुहुमावनो सोलियो नङा होमबा नोंथां जेरावहाय जोंहा अलिम्पिक्स दङ बिदिनो गोबां रोखोम रोखोम जेरैहाय दाथ' जोंहा फुटबलाबो जोंहा वर्ल्ड काप सोलिगासिनो बिदिनो जोंहा क्रिकेटआबो सोलियो जोंहा गोबां बिदिनो जोंहा भारतआबो जोंनि क्रिकेटनि थाखाय गोबां नामजादा जों बेखौ मिथियो दा बुंनो थाङोबा जों बिदिनो गावनि नामखौहाय जों सिनायथि खि होनो हायो माने जोंनाव जुदि जों बे टेलेन्टखौ लाखिनो हायोबा गेलेबाय थानानै आं सानो आरो नोंथां दा औ मानो होनबा जोङो ओरैनो थास्लायलाय जुदि जों बेफोराव गेलेनानै गावनि देहाखौबो मोजां लाखिनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे गावनि टेलेन्ट देखायनानै जोङो मोनसे सिनाखि लाखिनो हायो गावनि मोनसे मान लाखिनो हायो बेफोर जोंनि थाखाय मोजांसो मानो होनबा फुटबल क्रिकेट बेफोरो गथै बुहुमाव नामजादा आरो जों मिथिखायो बे मालाबाबो गोमाया जों उन्दैनिफ्रायनो जों इखौ गेलेबोयो बोरायजासिम बयबो नायोबो गेलेयोबो मोनसे मुजिनाय थायो नङा होमबा नोंथां होमबा आं सानो जों बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखायबो जोङो गेलेनांगोन आरो जों गावनिनो साइस्थ'नि थाखायबो गेलेनांगोन बेफोरखौनो सानो आरो आं नोंथां दा आंबो बुंबाय थायोब्लाथ' गोबां बिदिनो खोथाया ओंखारलांबाय थायो मानो होनबा जोंहा खेला दुलानि सायाव थ' खोथा जोबनो रोङा नङा होमबा नोंथां दा आंबो जोंहा समाबो जानानै फैबाय ओंखायनो आं माने आंनि बिबुंथिखौ एसेनो लाखिनो सानदों ओमफ्राय नोंथाङा माबा मोनसे बुंबायोबा
आं माने बिथांनिसिम बेखौनो बुंहरनो सानो जे बिथाङाबो आंनि सिगाङावहाय गोबां खोथाखौ फोरमायहरबाय जोङो अलिम्पिक गेलेनो होयो बा जोङो सिनायथि खेलजोंनो जों सिनायथिखौ मोननो हायो बा जोङो खेल खौ देरहानानै जोङो गावनि बान्थाखौ जों मोननो हायो बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायबाय जोंङो माने गिदिर लेभेलनिबा जोंना बान्थानि रां रुफाफोराबो बिराद गोबां जायो मानो होनबा गिदिर लेभेलाव थाङोबा जोङो जोंनि बान हाथायफोराबो गिदिर जायो आरो जोङो गामियारि जों गामियाव थानानै बान्था मोनोबा फिसा जागोन आरो जों खम दामियाव जानो हागौ होमबाबो जोंनि बान्थाया बान्थाखा जों गेलेनानै बा जों खेला दुलाजों देरहानाय बे मोनसे मान सनमान जाखायो आरो बहुत खोनानानै बहुद गोजोननाय मोनदों आरो दाथ' समाबो जाना फैलायबाय